हेलौ' नोंथां
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा अ आंनो आंजों रायज्लायनाय दसे सम दङब्ला होनो हागोन नामा नों?
औ औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबायदि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जौ संनानै रायजो जाबोदों एबा न'खर खुंबोदों नङा होमबा नोंथां? बेवहाय नोंथाङा जौखौ माबायदि बानायो एबा माबायदि जौगालांनो हागोन एसे बुंफोरथिना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जौ होननानै बुंब्ला जोंना बर' न'खरा माने गोदोनिफ्रायनो माने गोदो आजै आजौनिफ्रायनो जोंना आबै आबौमोनाबो माने जौ संनानै बा जौ बानायनानै माने नखर सालायबोनायखौ जोङो नुबोनो मोनदों ओ दासिमबो माने दासिमबो जौ संनायखो जों ओ बर' सुबुंफोरा माने ओ एगार हाया। बा गारनो हायाखै। दासिमबो माने ओ जौखौ माने बानायबाय बानायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो
जौ बानायनायथिं फारसेथिं जौ बानायनाय ओ सुबुं बा न'खरा ओ मुलाम्फा जायो फारसेथिं ओ जायफ्रा जौ लोङो बा जायफ्रा नांगौ बिबांनि बांद्राय जौ लोङो बिसोरहा माने खहाबो जानायखौ जों नुनो मोनदों ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जौ लोंनानै माने न'खरावहाय खायफा न'खर सुबुंफोराहाय न'खराव जौ लोंना थां नानै दावराव दावसि खामनानै बुलाय सुलाय खामनायखो माने जों नुनो मोनदों आरो उम्म फारसे थिं नायोब्ला माने मुलाम्फाबो जायो फारसेथिं नायोबा माने खहाबो जायो माने। जौ सावनायजों बा जौ बानायनायजों नांगौ बिबांनि बांद्राय लोंनानै माने न'खराव दावराव खालामहैनायखौ जों नुनो मोनदो आरो ओ बिदिनो फिसायफोरखौबुला बुला सुला खामनायखौ जों नुनो मोनदों गोदो गो दोनि दिनावथ' माने बांसिन बिफोरदिया सोलियोमोन आथिखालनि मुगायावहाय ओ गाव गावबो एसे साननो हानाय बुजिनो हानाय जाबाय नालाय ओ जौ बानाय ब्लाबो जोंना आथिखालनि मुगायावहाय बांद्राय बेफोरदि जौ लोंलाबायनानै ओ नांलाय खम लाय जानायखो जों एसे खम नुनो मोनबाय आथिखालनि मुगायावहाय।
जौखौ जों मारै बानायो होननानै बुङोब्ला जोंना जौ बानायनायनि मेन ओ मेन गोनांथियानो जाबाय जोंहा बाखार ओ गिबियावनो जोंना बाखार नांगोन ओ बाखारखौ मारै बानायो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ मोखना बिलाइ बा मोखना बिबारजों जोङो बाखारखौ बानायनाय जायो आरो ओ माइरं माइरंजों मोखना बिबारजोंहाय जोंहा लागायनानै बा लगायनानै जोङो मा ओ बाखारखौ बानायनाय जायो। ओ जेरैहाय माइरं सोमना दोननानै ओ नांगौ जखानि बा नांगौ बिबा मायरंखौ सोमना दोननानै ओ लामा सामाफोराव बा बारिफोरावहाय जोङो बै ओ मोखना बिबार बा मोखना बिलाइखौ जोङो खानानै लाना फैनानै ओ सुनानै नैहाय जोङो ओ दिंखियाव देना लानाय जायो। देखांनायनि उनावहाय जोङो
बै सोमना लानाय माइरंजों बा बै मोखना बिबारजों बा मोखना बिलाइजों जोंङो लागायनानै देना लानाय जायो देनानै लाबोनायनि उनावहाय जोङो बेखौ लारु लारु खालामनानै जोङो ओ सान्दुुंङाव फोरानो। सान्दुंङाव फोराननानै जोङो बेखौ रा होयो बेनि उनावहाय नोङो जुमाय संनोब्ला जों माइरं जायखौ बुङो माइरं एंखुर बेखो माने नांथारगो आरो ओ जखाय बानायनायावहाय जुमाय बानायनायाव ओ बिदिनो जों बेखौ ओ दखान बा गलाफोरनिफ्राय लाबो मोनबोयो बै माइरं माइरं एंखुरखौहाय माइरं एंखुरनि अनगायैबो जानाय माइरंआबो जोंना न'आव जानाय माइरंआबो जोंना जखाय संजायो बा बानायजायो।
औ।
बिदिनो लाबोनाय माइरं फोरखौहाय जोङो ओ दैजों दै गुदुं दै गुदुं बानायनानै माने दैयाव होनानै जोङो बेखौ ओ ओंखाम महरनि बानायो ओ ओंखाम महरनि बानायनायनि बानाय ओंखार ओंखाम महरनि जायोब्ला बेखौ जोङो खांनानै गुसु खालामो गुसु खालामनायनि उनावहाय ओ बाखारखौ जोङो नांगौ जखानि बा ओ नांगौ बायदि मिलाय नायनानै माने जोङो बेखौ गुन्दै खालामना लायो बाकारखौहाय ओ गुन्दै खालामनायनि उनावहाय बै जुमायाव ओ बा हा महरनि जुमाय बानायना लानायाव बेयाव जोङो लगायनानै आरामसे लगायनानैहाय फासथखजों खाथिनानै दोननाय जायो बेयो हरसे बा हरनैनि गेजेरावहाय रोसि जायो ओ जुमायनि महराव लायो जुमाय रिसिनि महराव लायो अब्ला जों बेखौ ओ खान्था एबा दोउफोराव माने जोङो सोनानै सोना दोनस्लायनायखौ जों नुनोमोनो बेखौ ओ बिदिनो हरसे बा ओ फ्राय हरसेखौनो नुयो हरसे सम ओ दोआव थिखोना दोननानैहाय जोङो उनावहाय बे खौ माने ओ सेरेबनि महराव लाबोनो थाखाय जोङो जोंनो माने
जोंनो उम आइजें आइजेंखौ जोंनो मोनथाम नांगौ जायो बेवहाय बे मोनथाम आइजें नांगो जायो सेरेब महरनि बानायनायावहाय आरो लोगोसे पाइप नांगौ आरो बथल नांगौ जायो ओ जेरावहाय जों सेरेप खौ दोननो थाखाय ओ बिदिनो जोङो जुमायखौ ओ बै जुमाय बानायना लानायखौ हो सिमटारावहाय फजना लानाय जायो बेनि उनावहाय ओ मोनसे ओ अ जायखौ बुङो ओ सेरेबनि माने बिनि माने हावाजों माने कफजों ओ सेरेप गलांनाय मोनसे दो दङ बेखौ जों लानाय जायो जायखौ बुङो दो बेखौ जों लानाय जायो बिनि सायावहाय ओ मोनसे माने आइजें दै दोननाय माने दै गुदुं होनाय बेखौ जोङो बेनि उनाव जोङो साइद साइद थिं माने ओ हाजोंहाय जिं जिंथिं लिरनानै होनाय जायो जाहाथे सेरेप माने कपआ बाहावाया बायाहेरथिं ओंखारलाङा माने सेरेबा मोजांहै माने गाहायथिं गोलैलाङो बा बथलाव हाबहैयो हो बिनि जाहाय जों बिदि खालामनाय हो जायो बिदि बिदिनो ओ ओ गंद बा गंबा इदिहाय सेरेब जोङो ओम सेरेब महराव जों माने दहुननो हायो ओ जेरै फारलासे माइरं बा जेनेबा फारलासे बा जुमाया जोङो बिदि दहुननो हायो दहन खांनायनि उनावहाय जोङो ओ हो बेखौ माने ओ फाननानै बा ओ जोङो लोंनो फैनाय मानसिफोरनो फाननानै जोङो रां खामायो ओ रां खामायनो हायो ओ बेफार बेफार खालामग्रा आइजोफोरा बिदिनो रां खामायनानै जोङो ओ नखरखौ सालायलांनो हायो नायखो जों नुनो मोनदों आरो ओ आथिखालनि मुगायाव ओ सेरप सावनायखौ जोङो ओ एसे खमायनाय खौ जों माने नुनो मोनदो सेरेमनि अनगायैबो माने आथिखालनि मुगायाव गोबां लोंग्रा माने मुवा बेसाद ओंखारबाय जेरै जुमा जेरै जोंना ओ जुमायनि अन गायबो बियार बा लाल बिदिनो गोबां गोबां जोंना ओंखारबाय ओ बेफोरखौबो माने जोंना ओ सुबुंफोरा लोङा आरो अबलाबो जोंना खौबो लोंनाय दोङो आरो गोबां मानसियानो लोङा दासिमबो नोंथाङाबो ओ नोंथांमोन एबा मादि बेफार खालामनाय जायो नोंथाङा बेसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
जोङो नोंथाङा दा बुंलांखाबाय जोङो जुमाय बानायनायनि थाखाय जोङो एम नि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? औ। एमावखौ जोङो बानायनो थाखाय बिदि थेख्रेब बिलाइ ओ बिदिनो ओ राखेब बिलाइ एबा जोङो ओ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ बिदिनो ओ मोखना बिलाइ बिबार होनानै जोङो ओ बेखौ ओ माइरंखौ जोङो सोमनानै दोननानै आयजेंआव जोङो सोमनानै जेब्ला बेयो रुयो अब्ला बेखौ बोखांनानै जोङो मोनसे आयजेंआव ओ दै सर'नानै एबा जोङो मनाफोराव सोनानै ओ दोननायखौ जों नुनो मोनो सरदब्ला बेखौ ओ बेजों जमा खाना दोननायखौ जों जमा होफानानै ओ एबा जोङो उलाराव देनायखौ नुनो मोननाय नङा? ओ बेखौ जोङो देनाय जायो। जेब्ला बियो दोगोन जायो ओ बेयो जेब्ला गेब्लेजोबो अब्ला बेखौ जोङो लारु सिथुमनानै जोङो ओ बिदिनो ओ दालाफोराव बिदिनो सान्दिंगा फोराव जोङो बे जिगाब सायाव जों स्रो स्रो होनानै बे लारु खालामै खालामै जोङो बिदि फारसेनिफ्राय लारि लारि खालामनानै जोङो सान्दुंफोराव होना दोन्नायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ बियो जेब्ला सान्दुंआव होना नै गोरान जायो बेखौ अब्ला जोङो ओ बिदि ओ जुमाय जौ गिसि एबा जौ गोरान संनो थाखाय जोङो ओ बेखौ नांगौ जखा नि जोङो होनाय जायो होना लानानै बिदिनो जोङो ओ माइब्रानि जुमायखौथ' जोङो बर'फोरा ओ संखाथारो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो नांगौ जखानि होनाय जायो। बिदिनो जौ ओ एबा जुमायखौ जोङोथ' ओ फेग्रा मुवानि बिदि ओ ओ जि आइ थेग मोननाय जादों नङा होमबा नोंथां? बेयो लोंग्रा ओ मोनसे बर' हारिनि मोनसे लोंग्रा ओ जिनिस होननानै जोङो बेखौ मुवा होननानै मोननाय जादों। ओ बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ आबै आजौमोननि समनिफ्राय माने बर' हारिया जोंनिया जोनोम जाजेननाय समनिफ्रायनो बिसोरो ओ जों ओ जौखौ संदों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बेखौ जोङो जौ ओ जौखौ जोङो संनायनि अनगायैबो जोङो संना ओ जौ गोरान फाननायनि अनगायै बो जोङो ओ अमाबो लादेरनाय जायो। अमा लानानै जोङो बेवहाय जोङो आदारनि थाखाय ओ बे बेनि जौ संनायनि जोङो अफ्रिखौ जों होनानै ओ फे देरबोयो होनना मिथिनाय जायोमोन नोंथां। ओ बिथांमोना ओ बिदिनो ओ अमाजोंबो बिथांमोनहा बिथिं रां खामायनो हाबाय। बिथिं ओ जौजोंबो फाननानै बिथांमोना रां खामायनो हायो। ओ बिदिनो बर' आइजोफोरा गोबां जौगालांगासिनो दा सिमबो ओ बिथांमोना बिदिनो न'खरावल' फाना ओ गोबां गोबां नोगोरफोरावबो जायगा फोरावबो बिथांमोना ओ फानहैनानै बिथांमोना एबा ओ बायस'ना लांनानै फाननायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों एबा नुनो मोनदों।
औ।
बिथांमोना बिदिनो न'खरफोरखौ ओ नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बिजोंनो सुफुङो आरो सोलोंथाइ होनानै गथ' गथायाइफोरखौबो बिदिनो फोरोंलांबोदों बिथांमोनहा अ खायफाया बिदि जौ फोरखौ ओ फाननानै बिदिनो रां खामायो। खायफाफोरा आरो बर' समाजाव ओ दाबो खाफा खानै दङ बिदि जौ लोंनानै नांगौनि बांद्राय बिबांनि लोंनानै बिथांमोना न'खरफोरखौ जोङो बिथांमोननि न'खरफोरखौ जों सिलिं खार जानायखौ नुनो मोन्दों। औ बिदिनो बिथांमोना रोंबा अबाव दं अबाव ओ थादों बेखौ जेबो उदिस गैयै बिदि न'खरखौ गथ' दङ ना गथाय दङ जेबो मिथियै जायो नङा होमबा नोंथां ओ नांगौनि बांद्राय बाहायोबा बे फेग्रा मु वाया जोबोर गाज्रि न'खरखौ जोबोर सिलिंखार खालामो ओ बिदिनो खायफा खायफाया दासिमबो बिदिनो दङ गामि ओनसोल गामि सिंफोराव जोङो ओ नुनो मोनो लोंनानै बिदि जेबो उदिस गैयि सानफ्रोमबो लोंनानै जोङो न'फोराव दुं दाखाल खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनबोदों। बिदिनो नोंथां ओ जोंना हरावबो थौबाय नङा होमबा नों थां नोंथांजों आं जौ संनायनि बागै रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ नोंथां औ दे। दोनथ'बाय नोंथां।